जा मा खालामदों नोंथां?
नै दाथ' ओरैनो जिरायलाबायना दं नोंथां।
अ बोथोरफ्रा माबोरै दायो नोंथां? जोंनिथिंबो बिदिनो समावबा सान्दुं दंलाय समावनो बिदिनो अखा हालाय बिदि जागासिनो दं आरो। नोंथां आदसा नोंथांमोनथिंलाय गायनाय फुनायफ्रा माबोरै जागासिनो।
नोंसिनिथिंलाय बोरै नोंथां?
ओ जोंनिथिंबो बिदिनो जोंनाथ' गायखांबाय गाय जोंनिया दा बेलेगनाव बिदिनो ट्रेक्टर हालौवनाय मा हालौवनाय जागासिनो आरो नोंथां। आदसा नोंथां नोंथांमोना मा ओंख्रि जाखो?
जोंनाथ' अनलाजों दाउसोमोन नोंथां।
आदसा जोंना बोरमा बेदरजों आलुमोन ओमफ्राय दालि।
अ
औल आदसा नोंथाङा फ्रि दंना? आचसा नोंथाङा फ्रि दंब्ला आङो माने मोनसे टपिकसो लाना फैदोंमोन आरोना नोंथां।
औव फोरमायनो होगोन नोंथां।
ओ टपिकआनो माने बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायगौमोन नोंथां। नोंथाङा दा एसे फोरमायना होदो आंनि सिगाङाव।
औ नोंथां जागोन दे आङो बिदिब्ला फोरमायलांनोसै।
औ औ औ नोंथां। औ औ नोंथां औ।
जोङो गोदो गोदाय नायनो थाङोब्ला जे बेलेग हारिनि सुबुंफोरा जोंखौहाय जोंखौहाय मुगैयोमोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
जेरै जोङो रायखसनि फोलेर होननानै बिसोर जोंखौ होनोम आरोना ज उसु होनोम आरो। दान खुंङा होनना बिसोर सुबुंफोरा
औ नोंथां औ।
आरो बेफोर सुबुं बे बे ओ बेफोरखौ बुंङोमोन आरो।
जोङो दायो दानि समाव जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो जोंनि बर'फोरनि जाग्रा ओंख्रिफोरा जा जादों आरो ना नोंथां जेरै
औ नोंथां औ। नारजि ओंख्रि।
बे ओंख्रियाव बर'फोरनि थाखाय ओरैबायदि मोनसे गोथाव आरोना। बे ओंख्रिया एसे बबेबा मोनसे जाथिया हायो जेनेबा बे नारजि ओंख्रि नारजि ओंख्रियाथ' मोनसे बिलाइसो नालाय नोंथां औ ए बै बिलाइाया बिलाइखौ जोङो फार्स्टआवनो मा खालामनांगौ बिफानिफ्राय खानानै फोरानग्रोनांगौ आरो ना नोंथां।
औ औ।
बिफांनिफ्राय खानानै फोराननानै बे-बे मोनसे मोननै बिदिनो जाथि थायो आरो ना मोनसेया बबेबा जाथिया खायसे गोदै गोदैहां थायो आरोना नोंथां। जे जोङो बैखौहाय नायनो थाङोब्ला जे जो जोंथ' नायनो थाङोब्ला ओ
अमाजों नारजि संनाय जायो । औ नोंथां औ।
बर'फोरा जानो बेखौ बिराद मोजां मोनो आरोना नोंथां।
औ औ। ओम औ औ।
दाउजों अनला, सबायजों दाउ बिदिनो मेवाइजों ब्रयलार
औ औ। औ औ।
जोंहाथ'
औ नोंथां औ। औ औ औ।
फ्राय फ्राय जोङो बर'फोरा बांसिना
बि मोजां मोना आरो। औ नोंथां औ औ। मायखौहाय सौनानै लानानै औ नंगौ नों औथ' औ औ औ
बेदि नारजिजों नारजि अमा बेदर आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
जे बर'फोराल' जाया आरोना होनोमबाबो नोंथां बेफोर ओंख्रिफोरखौ गासैबो हा
औ! औ!
फ्राय बेफोरखौ बर'फोराव जाया आरोना। जों नायनो थाङोब्लाथ' जोङो बेफोर बुस्थुफोरखौहाय गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि आबौ आबैफोरनि समनिफ्राय जोङो नुबोगासिनो दं जे जाबो फिरिबाय फिरि फिरिबाय फिरि बेफोर बुस
औ औ औ औ नोंथां औ जोङो बांसिनानो आलासिफोर फैबा जोङो साब सबाय अनलाजों दाउ ना बेफोरनो लोगोनानै औ औ
औ बर'फोर' फ्राय गासैबो गासैखौबो जाजोबो बेदरनिफ्राय लानानै बेदरनिफ्राय लानानै गोखा गोखै गासैखौबो जाजोबो आर ना नोंथां जों होननो थाङोबा गोखा गोखैनि मादाव जोङो होननो थाङोबा केरेलाफोर नारजिफोर बेफोरखौहाय जायो आरोना नोंथां खांख्रिखला खांख्रिखलायाथ' गोखा नङा आरो नोंथां
फोरनो मैगं
औ बेफोरखौ जायो आरोना जे बर'फोरा गावसोरनो मावो गावसोरनो जायो आरो ना
औ औ नंगौ नंगौ औ नंगौ नंगौ नोंथां
एरनाङा नोंथां औ बेफोरखौ बेफोरखौनो बर'फोराहाय एसे साखोन सिखोन खालामनानै द
औ औ
सबाइ अनलाजों दाआनो आरोना नोंथां
औ औ बेफोरखौ फायो गोबां जाथिफोरा बर'फोरनि आसिफोर औ औ औ आथिखालावथ' जोङो औ नंगौ नंगौ नोंथां बेदिनो
आबौ आबैफोरानो जे गोदोनिफ्रायनो बेफोर ओंख्रिफोरखौहाय जानानै बिराद गोथाव मोनबोबाय आरो। ना नोंथां जोंबो बेनिखायनो बेफोर ओंख्रिफोरखौनो जोंबो जायो आरोना आरो। जोंनि बे अनलाजों दाउ ओंख्रिया ओैबायदि फेमास जे बय मोनथिजोबलायो आरोना नोंथां
औ औ औ नोंथां खोनादों खोनादों।
जे बेफोर ओंख्रिफोरखौहाय जोङो हायो जोंल' जोंनि थाखायल' मुंदांखा ना नाङा बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि मोनसे बर' समाजनि थाखाय बे
औ औ नोंथां औ नंगौ
जखहायो बिदिनो
बयबो औ नोंगौ नोंगौ बर'फोरनि जालांनाय मा मा बर'फोरनि ओंख्रि
औ
औ हागोन नोंथां हागोन नोंथाङा बुंलाङनाय बादिनो ओ जोंनि बे बरफोरनि गुबै ओंख्रि होनोब्लाथ जों सबायजों दाउ नारजिजों अमा बेदर बा बेफोरबायदिनो ओ मेवाजों दाउजों बा अनलाजों दाउजों बेफोरो जोंनि बरफोरनि गुबै ओंख्रि होनोबा बेफोरनो आरोना नोंथां
औ औ
जोंनि बे सबायजों दाउजों ओंख्रियाथ बावैसो जों मोन ओ जि आइ थेक मोनलांनाय ओंख्रि आरोना मुंदांखा ख्रि ओ बेफोरबायदिनो गोबां ओंख्रिखौबो जायो आरोना बरफ्रा बेफोरबायदिनो बुंनो थाङोब्ला आलु आलु होन खांख्रिखौला होन नोंथां बुंलांनाय बायदिनो गोबां जायो आरोना ओ बेफोरबायदिनो बायदि बायदि ओंखाम ओंख्रिफोर दं आरो ना उम बुंनो थाङोब्लाथ जोबनो हायि ओंख्रिफोरखौनो जाजोबस्रामो आरोना बरफ्रा आरो बबेबा बबेबा ओंख्रिफ्रा ओ गोबां मुंदांखाबो जि आइ थेक मोनलांनाय ओंख्रिफोरबो दङ ओ दायो आङो नोंथांजों एसे जोबोद मोजां मोनदों आं नोंथाङा माबोरै मोनखो?
आंबो जोबोद गोजोना मोनबाय जोंना समाव